उम दे खुलुमबाय
औ गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
उम
औ ओ दायो आङो नोंथांजों फंनैसो ओ गहेना फाथि आयदानि सायाव बा गहेना गाननायनि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन खालामहरनाय जादों।
जागोन दे। सावरायजागोन
गहेना होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' समाजाव जोंनि आइजो माहारिफोरा बेफोरखौ जोब ओ माने गावखौ समायहोनो थाखाय बा गावखौ साबसिन नुहोनो थाखाय जों बेखौ गोदो गोदायनि फ्रायनो बाहायबोगासिनो दङ आरो जों नुनो मोनो जे दिनैसिमहालागै बैफोर गहेना फाथिफोरा बाहायजाबोदों नाथाय ओ दानि आरो आथिखालनि रुजुनायाव नायोब्ला गोदोनि माखासे ओ गहेना फाथिफोरा आथिखालनि जुगाव गोमालांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दा औ सासे हिन्जाव माहारिखौ एबा सासे सिख्लाखौ ओ समायहायाव बैफोर गहेनाफोरा मैखोम माने ओ जायगा लायो। एबा सासे सिख्लाखौ बा समायना नुखांहोनो थाखाय एबा बेरखांहोनो थाखाय बै गहेनाफोरानो ओ गाहाय आखुखौहाय लायो आरो दा ओ जों गोदो गोदायहाय फोथाय माने साननाय जायोमोन कि बर'फोरनि गेजेराव जुदि सोरबा ओ आइजोफोरा जुदि गहेनाफोर गानाबोला बेफोर खौ गोरिब नखरनिफ्राय बिद बिदि होननानै औ फोथायनाय जायोमोन आरो बा साननाय जायोमोन आरो आरो जोंनि आइजोफोरा उम गोदो गोदायनि दिनाव ओ आखाइयाव बा गन्थंआव बिदिनो खोमायाव गहेना गाननानै गावखौनो समायना खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। दा आङो ओ नोंथांनिफ्राय ओम मोनथिनो लुबैयो जे ओ दा आं गिबियावनो बुंनो लुगैयो जे बर'फोरा ओ खोमायावबो गानो गन्थंआवबो गानो बा आखाइयावबो गानो दा आं नों बिथांनिफ्राय मोन्थिनो लुबैयो जे माखासे जोंनि बर' आइजोफोरा गाननाय गोदो गोदायहाय गानबोनाय बै खोमायाव गाननाय माखासे ओ गहेनाफोरनि मुंखौ आं नोंथांनिफ्राय एसे मोनथिनो लुबैयो।
औ दे जागोन फोरमायनि होनबा ना। बर'फ्रा माने सना बा बे गहेना ना बेखौ मानि गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों आरो ना। आदस आवबो गानो बेनि अनगायै खोमायाव गानग्रा ना?
औ
आइजोफ्रा खोमायाव गानग्रा स'ना होनोबाथ' फुरखुरि होननाय मुंनि सना गानो। आरो जाब ख्रिम थालिं ना माबा जुख्रानो बिदि गोदोनि मुंफोरा बेफोर बै दि बिबार खेरेन्दाय आरि बेफोरबायदि माखासे मुंनि माने बि सना दंमोन आरो ना बे फोरफोरखौ माने दाहोनानै गानोमोन, बिनि अनगायैबो गन्थङाव गानग्रा नाफा खुल होनो जायखौ माने आथिखालावबो गोबां मानसिफ्रा गानो नलदबो होनो नलदा बे गाहायाव गानो नामा? ना बेखौ नलद होनोदां,
नै गेजेराव औ गान
ओ बेबायदिनो गोबां दंबावो आरोना माने गन्थंआवबो गानोमोन जोंनि बर' आइजोफ्रा बेबायदिनो, गन्थं खोमानि अनगायैबो आरो गोदोनायावबो गानोना? गोदोनायाव गानग्राया सन्द्र हाल बिदिनो जि जिं जिरि ना? गोबां माने आबै लो बायदिसिना बेफोरबायदि मुं खोनाबोदों आरो जोङो माने जायखौ माने गोदोनायावहाय गानो आइजोफोरा गानो आरोना बेनि अनगायैबो आरो आ आखाइयावबो गानोना आसान ना, बिदिनो गोदोनि खोनाब होनाय मुं बाला आसाननो मोथि आसान
औ
बेबायदिनो आखाइनि आसियावबो गानो सना ना सनानि रुपानि आस्थाम, ना गोबां रोखोमनि गहेना फाथि गानो आरो जों ओरैनो फुट खुरि ना जों पुरखुरिया मा रोखोमनि मा साइसनि जायो नोंथाङा मिथिबा
ओ औ बे फुलखुरि जों जायखौ खोमायाव गानो ना? बेयो खोनादोंना नोंथाङ बेयो। ओ। माने एसे मा होनगोन बे साम'नि महर बादि जायो आरो बियो। मिथिबायना एसे माने ओ गिदिर बाहाय। लद्रायद्राय बादि माने दुलुर जायो आरो ओ। बेखौ बेनि बा समायना बे गोमो गाबनि बेबायदि जायो आरो बे गहेनाखौ ओ माने बांसिनानो बैसो गोरा बा बुरै ना बा रांखावरि गोनां माखसे। माखासे हिनजावफोरा बेखौ। ओ गाननाय जायो आरो बे फुलखुरिखौहाय हो आरो माखासे दङ नोंथांङा बुंलांबाय इन्थि ना आरो माखासे आरो मा होनगोन ओ जाबख्रिं, बिदि आरो औ ओमफ्राय बैग्रि बिबार ना बेफोरबायसा माखासे होनलांबाय। ओ आथिखालनि जुगाव जों नुनो मोनलिया बेफोरखौ। ओ गोबाङानो खमायबाय। ओ खायफा खायफायाल'सो बिदि गानो नाथाय गोबां खौनो ओ दानि जुगाव दानि माने गोदान-गोदान ओ माखासे दिजाइनफोरखौहाय गाननायखौ औ नुनाय मोननाय जायो आरो, आरो जोङो माबानि बेलायाव जोंनि
मोजां खोनायाखै नोंनिखौ
आसान औ जेब्ला खोनादोंना नोंथांआ जेब्ला जोंनि बर'फोरनि। जेराव औ गोदो गोदायहाय जेब्ला खैना नायनो थांङोमोन अब्ला बै आसान गं खना सानजाय बुङो बेखौ माने नायनो थाङोब्लाथाय ओ बे हौवालागोनि नखरनिफोरा बे आसानखौहाय आ नआव गथायनानै होबोनाय जायोमोना बेरायाव माने थेबनानै गारबोनाय जायोमोन आरो औ बेेरायाव थु थेबना गारबोनाय जायोमोन आरो जुदि। खैनाया बै दराजोंनो जुदि जुलि जानो गोसोबा एबा जुदि गोसो गैयाब्ला बे आसानखौ साननि जोहैनो जोङो मोन मिथिनो हायोमोन आरो जे खैनाया हाबा जानो बै दराजों गोसो दङ ना गैया जुदि गोसो गैयाब्ला बेखौ सप्तासेनि गेजेराव फिरायफिनहरनाय जायोमोन आरो बे आसानखौ जुदि बियो आ। आसाना जुदि सप्तासेनि गेजेराव बै दरानि न'खराव मोनहैफिनाब्ला बे खैनाया बा खैनानि न'खरनिफोरा हाबा हरनो बा हाबा जानो राजि दङ होननानै बिनिफ्राय मिन्थिनाय जायोमोन आरो दा बे आसाना आसान बियो मा होनगोन बे आसान गंखना बियो मा होनदों माने गिलिर जायोमोन आरो एसे रुप फानि रुफा जों नायनाय बेबादिनो जायोमोन आरो रुफा जों बानायनाय जायोमोन आरो एसे गिलिर ओ जायोमोन आ औ औ। ओम दा बेनि अनगायैबो जोंङो दानि आथिखालनि मुगायाव आसथाम बा सनानि आसान दराया होनाय बा खैनायाबो आसथाम सोनाय बिदिखौ जोंङो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ
औ आरो नोंथाङा जे नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैयो जे बै गोदोनायाव बा मोदोमाव गानग्रा बै लो लोनि माखासे मा होनगोन बेखौ बे चन्द्रहार बेफोर लोनि महरा माबादिमोन बिनि सोमोन्दै आं एस इसे मिथिनो लुबैयो।
औ लो होनोबा बे माने गोदोनि समाव गानोमोन आरो दाथ' गानला बेखौ। जायखौ लो गुबै हो आरो आबै लो ना मा होनो? बिदिबो दंमोन आरो जायख मानि। फिथाइ बिफांनि फिथाइजों सुयोमोन होननानै जों खोनाबोदों आरोना औ बुद बेगर बेगर बेगर जायो आरोना बेखौ माने सुनानै गानोमोन आरो औ माला सुनानै गानो बेखौ मानिे मिथिंगायाव जानो हागौ ना? बेखौ माने हाथायफ्रावबो फानैनोसो सुबिदा लादों खोमा उनावहाय माने बेखौ फिथाइखौथ' माने मिथिंगायावसो मोनो जानो हागौ।
औ औ नंगौ
आरो लो गुबैया माने बे रुफानि एलुमिनियामनि बेफोर प्लास्टिक ना। आरिजों माने फिसा फिसा दुलुर दुलुर बेगर बायदि माने गुदुं खालामनानै खुन्दुंजों माला सुनानै गानोमोन होननानै जों खोनाबोदोंसो आरो ना।
अ अ अ
आ खायसेया माने खावरि होनाय ना जों खावरि होननायखौथ' सिनायो ना बे खौ माने खुन्दुंजों सोनानै गानो बे बेखौ माने लो गुबै होनो आरोना। माने जायखौ जों गोदोनायाव गानो बेखौनो लो होनो आरोना माने माला ना। जायखौ जों माला होनो आथि गोदोनि जाव माने जायखौ गोदोनायाव गानो बेखौ लो होनोमोन। जानो हागौ ना उम बेनि अनगायैबो बेनि अनागायैबो जोंनिआव माबायाव गानो ना मा होनो गन्थंआवहाय।
औ।
उम गन्थंआव गानग्रा ना फाफुला मा रोखोमनि जायो बा?
बे गन्थ गन्थंआव गानग्राफोराना ओ नाखा फुला बियो माने इयो एसे फिसा महरनि बिबार बादि जायो आरो बिबार रखमनि बा स'नाजों दानानै ओ गान्नाय जायोमोन आरो बेखौ खायफाबा गोजों बेयाव अन्थाइ होनानै बा माबा मोनसे जोंनाय महर होनानै बेखौ गान्नानै दानानै दाहोनानै गान्नाय जायोमोन आरो। अ अब्ला जों बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा? दोनथ'नोसै नामा बेखिनियावनो औ
औ दे